अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ आं फ्रि दङ नोंथां
अ आं नोंथांजों दावबायनायनि बागै सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ दानिया ओ मेन टपिकआव फैनोसै ओ दा दावबायनाय होनोब्लाथ' जों मिथिखागौ ओ दा नोंथाङा आंनो दावबायनायनि बागै बा दावबायनाया सासे सुबुंनि थाखाय बा सासे फरायसानि थाखाय मानो गोनां बेनि बागै आंनो एसे खोन्थानो हागोन ना
औ नोंथां खोन्थानो हागोन। दावबायनाय बुङोब्ला थ' मोनथिखायै नोंथां मानो होनोबा सासे मान सिनि थाखाय बे दावबायनाया जोबोद गोनां। आरो सासे मानसिया जुदि दावबायनो थाङोब्ला बियो गुबुन जायगानि गुबुन जायगानि माबायदि थासारि माबायदि जौगानाय गुबुन जायगायाव माबायदि दाव गादों बेफोरनि बागै मिथिनो मोनो।गावनि जाय गा आरो गुबुन जायगानि फारागा एसेबाबो थायो नोंथां बेनिखायनो
बै जायगायाव माबायदि दावगादों माबायदि जौगादों बेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै गोसोआव एसेबाबो सानखांनाय फैयो गोसोआव एसेबाबो सोलायनाय फैयो । बेनिखायनो दावगानाया दावबायनाया बिराद मोजां आरो सासे मानसिया दावबायनो थाङोब्ला बेयाव
बेयाव गावनि गोसो आरो गोसोआव बिराद रंजानाय फैयो। दावबायनो थाङोब्ला गोसोआव एसेबाबो सोलायनाय फैयो गोसोखौ मोजां मोनो दावबायोब्ला। आरो नोंथाङा बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ! दावबायनाय होनोबाथ' जों मिथियो दाबसे जायगानि- जायगाफ्रा गुबुन दाबसे जायगासिम बा बेरायनो बेफोरबायदि जायगा नायथिं नो थां नङा होनबा?
औ! औ! औ!
औ दा बे दावबायनाय होनोब्ला- बेनोसै गुबुन जायगानि सोमोन्दै मिथिनाय बा जायगानि- बे आबहावाया थासारिया मा बादि- बा गुबुन जायगायाव- गुबुन जायगानि सोलोंथाया माबायदि बेफोरनि हारियारि जौगानाया माबायदि- ए बेफोरबादि-
उम - उम
दा आङो नोंथांनाव बा नोंथाङा- गुबुनाव दावबायफेरबाय नामा?
औ नोंथां माने- आं आङो दावबायनाया- बिदिनो बेलेग जायगायावथ' गुबुन जायगायावथ' बिदि आङो- गोबाव समनि थाखाय दावबायो बेफोरबायदि थांनाय- गैया आरोना माने होनोबा आं आं दावबायनाय दङ- जेरै- बिदिनो मोनसे सप्ता बे,, आं बे जायगायाव थांगदोंमोन मोनसे ट्रेनिंनि थाखाय आरोना- खोनादोंनाा नोंथां?
औ! औ! औ खोनादों!
बे जायगायाव आं थांनानै बेखौनो मोनथिनो मोनबायदि बे जायगायावहाय- गोबां माने गोबां दावगानाय गुबुन मानसिफोरा- गोबां दावगानायनि सोमोन्दैल' सानो गोबां दावगा- गायोल' बिसोरो माने- आंनि गोसोआव बिदि साननाय फैदों जे आंबो दावगागोन आंबो- साबसिन दावगानो नाजागोन। बेफोरबायदि ।आरो बै थासारिखौ नुनानै आं सानो- नों जे- बै जायगायाव जेसेबांखि- जसेबांखि दावगानाय बेफोरबायदिखौ आंबो गोसोआव मोनदों आरो- आंनि जोंनि जायगानि थासारि बै जायगानि थासारियाव फाराग- दङ। बिनिनो नोंथां- आरो नोंहा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा?
नोंथां?
औ! औ! औ!
खोनादोंना नोंथां?
औ! औ! खोनादों नोंथाङा मा बुंदोंमोनलाय?
औ नोंथां। माने आं गुबुन जायगायाव दावबायनो, दावबायनो सानदोंमोन नालाय ना- खोनादोंना नोंथां?
हेल'!
खोनादोंना नोंथा?
औ औ खोनादों। ओ नोंथाङा मा बुंदोंमोनलाय?
माने नों थां आं गुबुन जायगायाव थाबायनो थायोमोन नालाय नोंथां बे जायगायाव थांनानै आंनि खौनो मोनथिनो इखौनो सोलोंथाइ लानो हादों दि गावनि थाखाय। गावनि थाखाय गोबां गावनि थाखाय मोनसे। सोलोंथायाइ सोलोंबोनो हायो बेफोर बै थासारिखौ नुनानै गावनि थाखाय माबा मोनसे साननो हायो बै नि जायगानि मानसिफोरनि आखाइखौ नुनानै गाव मोनसे साननो हायो बेफोरबायदिनो आं सोलोंथाइ लाबोन सोलोंबोनो मोनदों आरोना नोंथां
औ औ। दा नोंथाङा ओ दावबायनायखौ ओ सासे सोलोंथाइनि थाखाय बा सासे सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसानि थाखाय गोनां होनना सानोना।
नोंथाङा मोजाङै बुंफिननो हागोन नामा?
औ माने आङो बुंदों जे सासे फरायबाय थानाय सासे फरायसानि थाखाय दावबायनाया गोनां ना?
औ गोनां मानोना नों फरायनायनि फरायनाय सोलोंथाइ लानानैल' मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थानानैल' नोंनि गोसो नोंनि नोंनि थांखि माने नोंनि बे माब बे बांद्राय दावगानो हाया बिनिखायनो दावबायनायनि गेजेरजोंबो नों माखासे सोलोंथाइ लानो हायो बेखायनो दावबायनाया सासे सोलोंथाइनि थाखाय जोबोद गोनां
औ औ। औ
नोंथाङा बेफोरनि बागै आ माबा मोनसेफोर बुंबावनो सानो नामा
थ' ओमफ्राय गोजान- गोजानाव दावबायफेराखै बा आं ओ गुबुनफ्रायनो बेफोरबायाददि थांफेराखै। दा आङो दावबायनायाथ' आङो बेफोरबादि दावबायबाय बा दसे सम बा बेरायहैनाय बेफोरबायदियाव आङो दावबाय थांबाय आरोना दा आङो बे दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गोबां गियान खौ आङो बुथुमनो हादों ओ जेरै आङो बैफोर जायगानि ओ थासारिनि बागै मिथिनो मोन्दों ओ बैफोर जायगायाव माबायदि हारिनि बा माबायदि थाखोनि सुबुंफोर बे ओ बैफोर सुबुंफोरनि जिउ राहाया माबायदि आरो बेफोरनि जाय नि सोमोन्दै आं गोबां ओ गियान मोननो हादों आरो माखासे आं मिथियै बा आं नुफेरै माखासे जिब जुनार आ बा दाउमा दाउसा ओ बेफोरखौबो आङो माने ओ दावबायनायनि गेजेरजोंनो नुनो बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो बेफोरबादि माखासे गियानखौ आङो बुथुमना लानो हादों। ओ आंनि थाखायथ' दावबायनाया सासे फरायसानि थाखाय जोबोद गोनां मानोना जुदि सासे फरायसाया गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङो अब्ला गोबां गियान बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो गोबां गियानखौ बुथुमना लाबोनो हायो। दा जोंथ' आथिखालाव नुनो मोनो ओ गोबां फरेस्ट सालिफोरावनो माने फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंगिरिफोरा गुबुन जायगायाव दावबायनो लांनाय बा गुबुन जायगानि सोमोन्दै मिथ होनो बा मिथियि नुफेरि ओ जिब जुनार दाउमा दाउसा फोरनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय ओ गुबुन गुबन जाय गायाव दावबायनो लांनाय बेफोरखौथ' आथिखालाव गोबां नुनो मोनो। दा ओ आथिखालाव बेफोरबायदि गोबां जौगादों आरो ना ओ दावबायनाया। ओ आरो माखासे गोदान गोदान जायगा बा गोदान गोदान ओ गोदान गोदान जायगा बेफोरनि ओ बागै मिथिनो थाखाय बो दावबायनाया जोबोद गोनां बा दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ बा बेफोर गोदान जायगानि सोमोन्दै जोङो ओ बुथुमनानै गियान बुथुमनानै लानो हायो। दा ओ आंनि मोनदांनायावथ' दावबायनाया सासे फरायसा बा सासे मानसिनि थाखाय जबोद गोनां।
औ नोंथां
ओं।
नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा आंनाव?
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनो गोनां मिथिनो लुबैयो लगैनाय बेफोरबायदि दङ नामा आंनि सायाव?
औ औ दा नोंथाङा ओ नोंथाङाथ' दावबायख- खांबायना? औ दा नों बिथाङा बे दावबायनायनि गेजेरजों माखासे जिब जुनारफोरनि बागै मिथिनो मोनदों नामा
औ नोंथां बेयाव माने जों थांनाय दावबायनाय जायगायाव जिब जुनार दंमोन आरो जों मोनसे हाजो मोनसे मोनसे हाग्रायाव थांदोंमोन आरोना नोंथां बे हाग्रानि मुङानो जाबाय बिहा लिहा हा-
औ औ औ
औ। बे हाग्रायाव जों नुनो मोनदों जों गोबां बिफां लाइ- लाइफांबो गायनानै फैदों आरो बे हाग्रायाव- बेयाव दङमोन मैदेर ओफ्राय मैदेर मोसा लख्रा। सियाल आरो मै। आरो जिबौ बायदि बायदि फिसानिफ्राय गिदिर जुनार सिम लानानै दङमोन आरोना नोंथां।
आं बेफोरनि बाग सोलोंनानै लानो हादों आरोना फैदों आरो
नोंथां जाथ'सिगोन ना?
औ दे नोंथां।